औ
औ
औ
औ सोंदों
औ खोनादों नोंथां ओ खोनादों लोगो दा लोगोआ फ्रि नामा एसे
आंथ' फ्रि ओं नोंलाय
आंबो नै फ्रिमोन आं नोंथांखौहाय मोनसे खोथाय सावरायनो होनासो फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा रालायफानो हागोन नामा
औ हागोन आं दे दस'खौ हागोन आं
औ मा-माने ने थुलायदोंमोन जे जोंनि बे दानि जुनि आबहावा ना दा बिसिबां जा गाज्रि जानान नुनो मोनदों जोङो फलिउसन ना बारजोंबाबो हक दैजोंबाबो बक
जेरावबो पलिउसन
औ दा मेन खोथायान जाहैबाय नोंथां माने ना जा होनो मोनलाय दानि थेक थ'रि गिदिर गिदिर फेक्थ'रि माबा माबि नै बेफोरो बिराद दा जोंखौहाय पलिउसन खालामगासिन ना? बारजों लानानै ना खेमिकेल फास्तआवनो जों बुंनो न'बा उखुन्दै ना बिनिफ्राय जे लेथ्रा गेस गयो एखे बारे गारजि गेस बेजोंहाय जों बोथोरखौबो जों सोलायनो हमनायखौ नुनो मोनदों ग्लबेल वार्मिं गर'मा बारा जानो हमदों अखाया खमायगासिनो एसिड रेन माने माने सोरजिनो हमदों माने एसिड रेन होना बुङो ना? जे बेफोर खेमिकेलफोरजों माने बेबो जों-जोंनि थाखाय मोजां नोङा नालाय आरो आरो बे फेक्ट'रिनिफ्रायनो गनाय खेमिकेलफोर फेक्टरिनि खेमिकेलफ्राबो मा ने मा दैफोरावसो हागारहरनाय जायो माने बांसिन फेक्ट'रिफोरखौ नुनो मोनो दैमा सेर सेराव लुयो ओमफ्राय केमिकेलफोरखौ दैयाव हागारजोबो दा ओमफ्राय बेजोंहाय जोंनि बायुआ बिराद नस्थ' जानायखौ जों नुनो मोनदों दा बेनि सायाव नोंथांङा मोनसे बुंनो सानदों नामा?
आं बेखौनो बुंगोन दे जोंनि दा जिबायदि दा हमनो थांङोबा बे माने ओ मानसिनि अभार जाबायबो ओमफाय ओरै दा नांगौखिनियाबो नांगौखिनियाबो बांसिन जानानै फैबाय
औ
से फेक्ट'रियाव नोंङो एसे ओ माने प्रडाकआ बुरजा जायोबा वेस्टाबो बे लेथ्रा बुराबो गाज्रि माने नांङि बुस्थुफोराबो अभार जायोना
औ नंगौ नंगौ
बेफोर बेफोर माने अभार जानानै फैनायखाय दा बेबायदि अबस्थायाव फैदों आरोना बेखौनो बुंनो थांदों आं माने
नोंथां बुंनाय मानसिमोन बायदिबा माने दा जोंनि मानसिनि जोंनि जे पपुलेसोन ना बे माने बांबोबाय नालाय नांगौआ बारा जादों औ नंगौ नोंनिया उम
बे बे खोथालल' ना माने बुहुद माने नांगौ खिनियाबो अभार जाबाय दाथ' आरो बांसिन मा होनोमोनलाय प्रडाकआबो प्रडाक जि प्रडाक फैयोना। बेफोरबो अभार जानानै फैबाय माने दा बेफोरनिफ्राय जों जि आग्लायनाय बुस्थुफोरा थालांजोबो माने इदिनो
दा जों बेखौ सेभ खालामनो थाखाय आं सानो आरोना जों मा सिस्टेमै सेभ खालामनो माने जों एसेबाबो माने जोंनि इबेना जोंनि एनभाइरनमेन्टखौहाय जों बोरै सेभ खालामनो सानो आं माने जों दा फेक्ट'रिल' नंङा जे हमनानै ला जों गारि मथर जों सु सलायो बेफोरजोंबो जों बिरादनो बारावहाय पलुउसन जों जानायखौ नुनो मोनो ना दा जोंनि बे जोंनि ससाइटिनिल' नंङा गुथे बुहुमनिनो बे
गुथै बुहुमनिनो अ औ आरो बेनो थाखायनो माने आरो बेनि सायावबो मोनसे पु पु पुलिउसन होनाय लोगो लोगो माने आबहावा हावा बार गारथि बेफोर माने दंफां लाइफां दान फायनाय खम जानाय बेफोरनिबो फैयो आरो
दा नोंथांनि बायदिबा इखौ जों एसेबाबो जों लासैनो जों सुद्रायनो थाखाय जों मा खालामनांगोन दंफांफोर गायबा जागोन ना जाया जों
दंफांखौ जों बिसे हायो दंफां गायनांगौ आरो जायगाखौ जों दा थानाय जायगा जेरै फोर ओ हमना ला जोंङो दा न'आव न'आव थायो न'आव थानानै जोंङो बे प्लास्टिक बा एबा
औ
थ्रा बुस्थुफोरख न' गुदियावनो गारो बेफोरखौ माने जों ओरैनो जाहा था गारालासिनो मोनसे जायगायावानो जमा दोननानै एफोरखो माने एसे जोंङो ओ जायगा खौ साफा खालायना लाखिनांगौ आरो बेयावल' नंङा माने जों आरो फोरोंनांगौबो जायो। हमना ला जोंङो माने औ गावनि बे मानसिफोरखौ नुबाबो माने अब अबेबा जायगाफोरावबो लेथ्राफोरा बांसिन जायो बेफोरखो माने एसे खमायनो नाजानांगौ माने इनि थाखाय दा हमना ला बे लेथ्रा बुस्थुया दैयाव थांगोन दा दैयाव लेथ्रा नांगोन होमबा दैनिफ्राय लेथ्रा नांगोन होमबा जोंङो दैखौनो बे दैखौनो जों मालाबाफोर इउस खालायगोन आरो बे दैया माने मोजां जाया आरो ना इदि साफा खालायमबाबो इसे एनैजों साफा खालायनाय जाया माने ओ बांसिनबा बांसिन जालांबाय थायो माने नों
बे दै होननाय लोगो लोगो दै मानि दैफोरखौथ जों मानसिल' बेबहार खालामा जिब जुनाराब बो बेबहार खालामो दा बिफोरजों बिसिनियावबो खहा जायो माने ना
दा बेफोरखौ जों नायो नायनो थांङोबा माने ओ लेथ्राया जोंनो खालायो ओमफाय जोंनो बाहायोबो बिदि जायो माने
दा बे बुस्थुखौहाय सरखाराबो नाजादों जों नाजायाखैथ' होन नाथाय जों बांसिन दा नोंथाङा बुंदों नालाय जों गावनिनि जायगानि माने जों साब सिखोन लाखिन नाजानांगौ आर दा मानसिफोरखौबो देखायनो हानांगौ होनदो नालाय दा होमबाब बा जोंनि पाब्लिक ना ससाइटिजों इयाव सिभिक सेन्सा माने बिराद खम जाबाय माने गावजों गाव दा उम आं दिनैबायदियाव सोरखौबा बुंगोन नै नोंथां बिदि खालामनाङा प्लास्टिकफोरखौ गारनो नाङा नाथाय खाय नै बिदि सानो मा होनोमोनलाय
ओं खामानि नङा जायगायाव ओ जायगायावनो गारनानै थाङो बेफोरबायदियानो माने लस खालायो आरोना जोंनि
ओं दा जों बेखौ सोलायनो हानांगोन आरो माने बिदि साननायखौ मानो होनबा नों आंनि मावनायजों सो हागोन नालाय।
उम जों फास्टआव ओ सिगाङावनो जों माने गावनो गाव मोजां अ देखायनांगोन आ जों बेलेगाव फोरों नाजानांगोन जे बेफोर बुस्थुखौ इदियाव गारजाया आरो बे जोंनिनो जोंनिनो प्रपारटि एबा जोंनिनो माबा जोंनो नांगौ बे बारहावाखौ बेबायदिखौ जोंनो बुंनांगौ मान नांगौखिनिया जोंनिनो गोजा होननानै।
औ नंगौ।
उम।
आरो नैबे उम बुंदो नोंथां।
ओ। आरो मेन खोनथाया जों माने बेफोरखौ ओइ बारहावाखौ बोरै जोङो नस्थ' खालायगासिनो दं बेनि बागै आं एसे फोरमायनो आरो
औ दे बुंलाय उम।
जों जे जि प्लास्टिक जोङो ज'मा खालायो बेफोरखौ सावो बेनो जों बेयावहाय जोङो अनेक माने हार्मफुल गेस माने गाज्रि बार फैयो बेनिफ्राय।
औ औ नंगौ।।
बे गाज्रि बार फैयो आरो जों फेक्ट'रिफोरावहाय हमना ला इथा फेक्टरि इथ आव जोङो माने टुन्टिफर आवार जोङो ओ इथा सावबाय थानाय जायो।
औ नंगौ।
बेनिफ्राय मा फैयो जोंना गेस गाज्रि उखुन्दै गाज्रि फैयो बेफोरो माने बांसिन नालाय आरो नेक्स्ट मा होनोमलाय फेक्ट'रि खोनादोंदा? फेक्ट'रिनिफायबो बे गाज्रि गेस गारजि गारि गेसा ओंखारो। अब्ला जोङो बेफोरखौनो साननांगौ दे आरो मेइेन खोथाया जाहैबाय जोङो बांसिन बे दंफां लाइफां सावो हाजो जायगाखौ बेनिफ्राय खमायलाङो माने जि गेस फैदों बेफोरनो माने बारहावाखौ गाज्रि खालायो दा बेनि बेखौ खम खालनो थाखाय मा खालामनांगो जों दा बिसे हायो दंफां दंफां लाइफां गायनांगौ आरो उम।
मानो होनबा बे दंफां लाइफाङासो कार्बन दडाइ अक्साइदखौहाय प्रसेस खालामनानै जोंनो अक्सिजेनखौ होफिनो नालाय थारमाने बुंनो थाङोबा दंफां लाइफां गैयाबा जोंनियावहाय अखायाबो खमायगोन आरो जों ओ बार खौखौबो मोजां मोननाय नङा अक्सिजना फ्रेस मोननाय नङा जोङो।
औ बेबायदिनो जायो माने
गोन
औ बेबोथ' माने जि दंफां लाइफां गैया बे जायगायावथ' बारहावाया गुदुं जायो। जेराव दंफफोरां लायबो बांसि दंफां लाइफां थानाय जायगायाव जों गुसु बारुखौ मोननो हायो ना?
दा जोंनि जायगायाव बिदिनो दंफां लाइफां खम जानाय दानफायजोबनायखाय कार्बन दडाइ अक्साइदआ बाराखौ जानो हमदों। आरो बेजों लोगोसे बेथ' मोनसे हार्मफुल गेथेर सो जाहैबाय नालाय जों एखौ जोङो सिङाव जों गावनिनो देहा सिङाव जों बेखौ लाबाय थानो हाया। बेजोंनो गोबां जों बे बेमारखौबो जाखांनाय नुनो मोनो जों माने जोंनि समाजावहाय मानसिफोरखौहाय सोरनाबा नो हांलानो हायि माने लांस केन्सार जानाय। ओ स्किन डिजिस बो जानो हमदों माने बे ग्लबेल वार्मिंनि जे आलट्रा भायलेट ड्रेस फैयो नालाय जोंनावहाय मोदोमाव नांनायजों स्किन डिसिसबो जानो हमदों ओक गोबां समस्या माने बेल' नोङा फिसा फिसौ नोङाब्ला गिदिर खोथा
ओम दा बेनि थाखायनो जोंनो माने गावनो गाव एसे सानै हयै मालै जि जोंनो नांगौखिनिखौ जों मोजाङै बाहायनानै मोजाङै दोनफिननो हायो बेफोरबायदि खोथा फैयो आरो।
आं सानो मेनलि माने जों बेखौ फोसाबनो थाखाय लासै लासैयैब्लाबो जों जोंनि समाजाव ससायटियावहाय माने जों बयबो माने दंफांखौ गायनो नाजानांगोन आरो बु नोंथाङा बुंदों ओलाय बे जों बारखौल' बुङा जों हाखौबो जे लेथ्रा खालामो मा होनोमोनलाय हमना ला प्लास्टिकफोरजों ओ लेथ्रा बुस्थुजों जमा थासिगोन अबबा दैयावहाय माने ले दासि बेफोरावहाय थाम्फै थाम फै बिदि हमनो नागिरो बे बिजोंहाय माने जों बेमार थाखाय सान जायो ओंखायनो जों मा खालामनांगोन माने डास्टबिनखौ खौ जों इउस खालामनांगोन।
औ आरो हमना ला जोङो जोंङो जायगा जायगा जोंनाव दास दं खिन्थु जोंनि। जोंनि सोरबा मानसिनि साननायनिसो बे बेयाव गारालासिनो। अपेन जायगा माने जेराव हाया मोजां बेफोराव गारनानै होयो दा मोनसे मोननैनि थाखाय माने। फुरा बेफोर दंफां लाइफाङाबो एफेक्ट जायो हायाबो एफेक्ट जायो आरो।
दा जों माने डासटबिनाव दोननानै बे बुस्थुखौ जों सावगारनो नङाब्ला मा होनोमोनलाय रिसाइकोल खालामनो जोंना। नाजानांगोन जाहाथे जों। जोंनि जे एरिया ना। जायगाया साफा थागोन बायदि माने थामफै एम एमफौ एनला जायिबायदि।
औ।
दा आं नोंथांनिसिम माने फोरमायहरनो नागिरनाय थ' बेनोमोन आरोना। ओ नोंथांखौ आं। जोबोद गोजोननाय मोनबाय रायलायहरनायनि थाखाय
जिखुनु आंबो नोंनो टाइम होबाय नोंबो आंनो टाइम होबाय बेनि थाखाय बहुत माने गोजोननाय थाबाय सावरायनायजों लोगोसे
औ दे होमब्ला ना
औ दे